औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम दङ ना?
औ आं दा सम दङ दे आं ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आ आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ आङो फन खालामनाय जादोंमोन। औ आयदाया जाहैबाय जोङो जों बर' हारि नि गेजेराव जोङो लाथा एम्फौखौ माबायदियै फिसियो एबा जोङो माबायदि जोथोन लानांगौ आरो मा मा आदार जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां बिदिब्ला ओ जोंनि दिनैनि आय- दाया जाहैबाय लाथा एम्फौनि सायाव नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला आङो लाथा एम्फौनि साआव एसे फोरमायनानै होनि नों थांनो लाथा एम्फौआ मोन से ओ फिसिजानाय एम्फौ जाय एम्फौखौ जोंनि बर' हारि नि दोरोङारि मोनसे फिसिजानाय एम्फौ होननानै बुंनो नांगोन मानो होनना बुङोब्ला गो दो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जिहे थु जों बे एम्फौखौ फिसिनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे एम्फौखौ फिसिनाय जिहे थु जों नुबोदों बे लेखायै जोङो ओ हयथ' बे लाथा एम्फौनि सोमोन्दै जों एसेब्लाबो मिथिखागोन बेखा यनो आङो बेखौ फोरमायना होनो लाबाय दा नोंथांनि सिगाङाव दा लाथा एम फौ होनना बुङोब्ला बेयो जाथोसे ओ मानलानाय एम्फौ। नोंथां नङा होमबा जाय एम्फौखौ जोंनि बर' हारि हिसाबै जोंनि बर' हारिनि आइजो बिथांमोना फिसिनायाव जोबोरैनो मुखुब जाबोनाय खौ जोङो आगोलनि दिनाव नुनो मोनोमोन आरो आथिखालनि समावबो आथिखालनि समावबो बे लाथा एम्फौखौ गोबां बर' आइजोफोरानो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे एम्फौखौ मा बायदियै फिसियो माबायदियै जाहोयो होनना बुङोब्ला बेयो जा थोसि फिथोब दैग्रा मोनसे एम्फौ बे एम्फौखौ जोङो फिसिनोब्ला गिबियाव जोङो फिथोबखौ लाग्रोनो गोनां जायो एबा जुदि जोङो फिथोबखौ न'आव गै खायाबा जों बायनानै लांनो गोनां जायो नङाबा बै ओ नङाबा जों बै एम फौनि बिदैखौ जोङो बायग्रोनो गोनां जायो। दा गिबियावनो जोङो फि थोबखौ ओ लाना थांनानै जोङो माला सुनाय बायदि मोनसे दिरुं आरो बिजिजों ग्रोन सु नानै गल नो बे मोनसे बे फिथोबखौ जोङो इजुराव गोरानै जुराव आलायनानै दोननाय जायो आरो बे बे फिथोबखौ आलायनानै थिग ओ नैजिबा बा थामजि दिन बा थामजिबा दिन जानाय लोगो-लोगो बे फिथोबफोरनिफ्राय माने माफा- माफा सिखिरि ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ नंगौ
जाय सिखिरिखौ जोङो बे फिथोबनिफ्राय बोखाना लांनानै गांसे गोरान जिखौ जोङो मोनसे इन्जुराव सिथाफ होना दोनखानाय जायो आरो बे गोरान जियावनो जोङो बेफोर सिखिरिखौ माफा माफा बा होनानै दोननाय जायो आरो जों बै सिखिरिफोरखौ बे जियाव जेरैहाय बा होनानै दोनो थिग बेबायदिनो बे सिरिया बेयाव बा थाबनानै थायो आरो साननै सानथामसो उनावनो बे सिखिरिया मा खालामो दै दैयो आरो बै बिदैखौनो जोङो खनथुमनानै एबा थुब्रायनानै जमा खा मनानै मोनसे गोरान सि जों ओ इसे फिसायै‌ खाथुम नानै दोननाय जायो आरो बिखो सम मथे जोङो फिसा जादों नामा होननानै नायबाय थानाय जायो।
औ नंगौ।
जि सान बा जिबा साननि उनाव बे बिदैनिफ्राय जों मा नुनो मोनो फिसा फिसा फिसा सा माने एम्फौ लाथा ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो जेब्ला बे फिसा फिसा एम फौ लाथाफोरा बे बिदैनिफ्राय ओंखारबोगोन बे एम्फौ लाथाफोरखौ जोङो बे बिदैनिफ्राय बोखारना नै मोनसे सान्द्रियाव मोजां सि गोरान बनानै बे सान्द्रिनि सायाव माफा-माफा जोङो बेबायदिनो थुबुर खालामनानै दोननाय जायो। आरो बैफोर फिसा फिसा एम फौ लाथानो जाहोनो थाखाय जों मा खालामो जोंनि जिथु इन्दि बिलाइ जाय न'खराव जोंनि बर' न'खराव न'खरफ्रोमावबो थायो होनना बुंनांगोन बे इन्दि बिफांखौ। बे इन्दि बिफांनि गोरलैनिख्रुइ गोरलैसिन थार बिलाइखौ जोङो बे फिसा - फिसा गोरलै एम्फौनो जाहोनो थाखाय खानानै लाना फैनाय जायो आरो खानानै लाना फैना जोङो बे बिलाइखौ ओ ओ लाथा एम्फौ एम्फौनि फिसा फिसा लाथा एमफौनि गेजेराव दोनोब्लानो बे लाथा एम्फौफोरा बे बि बिलाइनि मोदोमनायखौ मोननानै गावबा गावनो बे बिलाइखौ जायो आरो जै बे बिलाइ दुखु जागोन बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा बे लाथा एम्फौआ देरबोबाय थागोन।
औ नंगौ।
खि बे ओ बे लाथा एम्फौआ एसे गिदिर जायो जेनेबा जोंनि आसि फिसानिख्रुइबो एसे फिसासिन जेनेबा बेसे गोदोर जायोब्ला जों बे एम्फौखौ मा खालामो बे सानद्रिनि फ्राय दस्रायाव जोंनो सोलायनो गोनां जायो जोङो जेरैहाय बे एम्फौ खुदनो थाखाय थाखाय जोङो दान्दा गोलाव गोलाव खानाय जायो आरो बे लाथा एम्फौफोरनो होनो थाखाय जोंहा दङ दि बिलाय थासोमलि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ खारुं बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ जिहेथु लाथा ए एम्फौ आ जायो नालाय
औ
बैफोर बिलाइफोरखौ लाना फैनानै जोङो खाथुमनानै जाय दान्दायाव जोङो एम्फ फौ लाथाखौ दोनगोन बे दान्दायावनो गोलावै जोङो बे बिलाइफोरखौ साजायनानै आरो बे बिलायावनो जोङो बैफोर लाथा एम्फौखौ दोननाय जायो। बेबायदिनो नांगौ समाव जोङो एम्फौफोरनो बिलाइफोर खौ होबाय थायो होयै होयै जिथियानि एम्फौ लाथाया गिदिर जागोन गिदिर जानायनि उनाव जेब्ला जोंनि आस आखाइनि आसि बिमासेबां जागोन अब्ला बै एम्फौ लाथ थाया मा जागोन गोमोन फैनाय होनना बुङो जोङो माने गोमोन मोनग्लियो। जाय मोनग्लिनायखौ जोङो आखाइजों एम्फौखौ दांनाय नायबानो मोनसे सोदोब सोदोबावनो जों गम मोनो जे बे लाथा एम्फौआ मोनबाय अब्ला मोनो अब्ला जों बे लाथा एम्फौखौ मा खालामो जोङो ओ गोरान थालिर बिलाइयाव जोङो बे लाथा लाफा एम्फौखौ मासे मासे बा होयो जेसे जेसेबांनि एसेबांनि गोमोन जागोन एसेबांनो जों मासे मासे बा होनानै बै गोरान बिलाइखौ जोङो बस्थायाव खाथुमनानै दोनो। आरो बस्थायाव खा बुथुमनानै जेब्लानोखि बे लाल लाथा एम्फौआ जि सान बा जिबा सान बा नैजि सान जागोन अब्ला मा जागोन जथिया जों बस्थाखौ खेवो अब्ला जों नुनो मोनो बैफोर लाथा एम्फौआ थोबफा थोबफा फिथै ओ माबा फिथोब जाजोबो। आरो बै फिथोबनिफ्रायनो जोङो आरोबाव जोलै लाखि लाखिनोबो हायो आरो नांगौखिनिखौ जोलै लाखिनानै नाङिखिनिखौ जों फिथोबनिफ्राय जिरनानै जाय लाथा एम्फौखौ जों जानाय जायो बायदिसिना मैथा खारैजों जानाय जायो अनला ओंख्रिजों जानाय जायो बायदिसिना मेगंजों बे एम फौ लाथाया जोबोरखिनि गोथाव जायो आरो जाय लाथाखौ जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' सु सुबुङा गोथाव मोनो होननानै ओ बुङो आरो जेनेबा। बेयो मोनसे जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जाग्रा मोनसे ओ एम्फौ आरो जाय एम्फौआ दिनैनि समाव जाय एम्फौनिखौ दिनैनि समाव ओ सरखाराबो जिअ टेक होनो गोनां जादों।
औ नंगौ।
खायै जोङो गोबां गोबां रोखोमनि बे मैगंखौ संनानै बा एवनानै जानो हायो। ओ थिग ओ थिग बेबायदिनो जोङो बि जि लाथा एम्फौ जिरख'नाय फिथो फिथोबखौबो जोङो इन्दि सि इन्दि सि ओ दानाय जायो जेरैहाय मारै दायो होनना बुङोब्ला जोङो लाथा एम उ जिरख'खांनाय फिथोबखौ जोङो गिबियावनो रुग्रोनानै लायो आरो रुग्रोनानै बेखौ गोरान जायगायाव फोरानो आरो फोराननानै एसे दैया रानसयोबा जों बेखौ थावख्रि होननाय मोनसे आगुजों बे बुस्थुखो ओ ओ थावख्रि होननाय आगजुखौ जोङो बे फिथोबखौ माने खुन्दुं बायदिसिना खुन्दुं रोखोम फिसा फिसा बानायो आरो बै खुन्दुंजोंनो जाय जोङो इन्दि सि होननाय बे इन्दि सिखौ दानाय जायो आरो जाय इन्दि सिनि बेसेना जोंनि बाजाराव बा आथिखालाव गोबां होननानै जों मिथिगौ जेरैहाय बे इन्दि बे इन्दि बा फिथोबनिफ्राय बानायनाय जि खुन्दुं बे खुन्दुंजों दानाय बे जिया एबा गांसे फालिआ दिनै सानाव ओ नैरोजा बाजौ बा थामरोजा बे बेसेनाव जोङो बायनो मोनो नोंथां दा लाथा एम्फौनि सोमोन्दै आं जिखिनि हागौ बेखौनो फोरमायबाय आरो नों थाङाबो आंनो आंनि जिखिनि बा सोमोन्दै फोरमायनायाव माबाफोर थालांदोंबा बेखौ नोंथाङाबो सुद्रायनानै आंनो फोरमायना होनो हागोन आरो।
औ नंथारमारगौ थिख बि। बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोङो गिबियावनो जोङो लाथा एम्फौ फिसिनोबा जोंनो। फिथोबनि गोनांथि जाग्रोयो। जोलैनि थाखाय लोगोसे जोङो हाथाय बाजारावनो बायनानै मोनो जोङो फिथोब। खौ नङाबा जोङो डाइरेक्टलि जोङो बिदैबो बायनानै मोनो। बिब्दिनो जोङो। बिदै एबा फिथोबखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाना फैनानै जेब्ला जोङो। औ फेटोबखौथ' नोंथाङाव बुंबाय आङो। गिबियावनो आङो बिदै बायना लाबोनायखौनो बुंनोसै बिदिनो जोङो औ। बिदैखौ जोङो बायना लाबोनायनि उनाव जों बिखौ मोजाङै ओ एसे रैखाथि जायो। जायगायाव दोननांगौ जाहाथे मुस्रुमफोरा बेखौ। मोनजाया बिदि जायगायाव दोननानै जोङो मोनसे जियाव सबनानै। दोननांगौ बेनि उनाव जोङो गले गले बेखौ नायबाय थानांगौ ओ एम्फौ लाथा ओंखारबायना। ओंखाराखै जेब्ला एम्फौला ओखा। ओंखारो अब्ला जों बेयाव इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनांगौ। जोङो एम्फौ लाथायाया जानो हानाय गोरलै बिलाइखौ बेनि उनाव जोङो। साननै सानथामनि उनाव जोङो एम्फौ लाथाया एसे देरबोयोबा जोङो बिनि। बैसो हिसाबै जोङो बिलाइखौ होलांनांगौ जेब्ला बियो बिलाइ। खौ जायै जायै देरबोगोन बेखौ जोङो दान्दा महरै जोङो आलदा बायसा दान्दा। खानानै जोङो थोरोबथाम थोरोबनि बिदि खानानै जोङो आलायना होनो हायो।
औ औ थारैनो नंगौ।
ओ नाथाय जोङो गेजेर गेजेर बेखौ साखोन सिखोनै बिनि खिफोरखौ जोङो आरो जाखांनाय बिलाइ। नि जोङो रोदाफोरखौ जों गारबाय थानांगौ अब्लानिया।
खियो बिनि खियाबो जोबोर मोजां हासार जायो नङा होमबा नोंथां। औ औ औ औ औ।
दोनसबनो हायो। आबादाव होनो थाखाय औ नंगौ बेनि उनाव जोङो। एम्फौ लाथाया सम सम लोमजायो। औ बेखौ जोङो लोमजानायनि उनाव बियो जेब्ला आदार जायो होमबाना बेयो थाबैनो देरखाङो। बिनो उनाव जोंङो एम्फौ लाथानि। थाखाय जोङो गोबाङानो आसा बिलाइ जाहोयो आरो जोङो बिदिनो। इन्दि बिलाइ जोङो मोनाबा जोङो खारं बिलाइ फाख्रि बिलाइ। बिदि जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो बिदि जाहोबोगासिनो दङ न
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ थारनो औ औ।
बिनि उनाव जोङो जेब्ला। मोनगोन मोननानै फैगोन बिनो मोनसे सोदोब फैयो ख्राव ख्राव गाबनाय जोङो। गोमो महर लायो जोङो बेयावनो मिथियो जे एम्फौ लाथाया मोनबाय बे खौ एम्फौ लाथाखौ जोङो जाय -जाय एम्फौ लाथाया मोनदों बेखौ मोनसे खादायाव ज' खालामनानै बेनि उनाव जोङो मोन से बसथायाव फाथोनि बसथायाव जोंड़ो लाइ -बिलाइ नानै दोननानै नङाबा जोंनि गानखान्दा जि जोम गोजामखौ होनानै जों बेखौ सप्तासे नि थाखाय जोङो बिदिनो जोङो बेखौ खाथुमना दोननाय जायो। जाहाथे एम्फौ लाथाया गावनि मोदोम सायाव फिथोब खायो। बेनाव जोङो जोङो सप्तासे सेनि उनाव जोङो बे बस्थाखौ सेवनानै फिथोबखौ बोखानो हायो थालिर फस्ला बिलाइनिफ्राय बेनि उनाव जोङो बेखौ एम्फौ लाथाखौ जिरनानै जानो हायो एबा जोङो बै बिथोबखौ जोंड़ो इन्दि खन खौ लुनो हायो।
औ- औ नंगौ औ।
बिदिनो जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोङो एम फौ लाथाखौ जोङो गोबाङैनो मैगंफोरजों आलादा गुबुन- गुबुन मैगंफोरजों जाजायो जेरै अनला खारै नों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ मैथाजों बिब्दिनो नङा होमबा?
औ- औ नंगौ नंगौ दा आङो जिहेतु नोंथाङा बुंलांबाय एसे आगोलाव जिहेतु एम्फौ लाथाया लोमजायो होननाय बाथ थ्राखौ जिहेथु नोंथाङा बुंलांबाय दा आं बेयाव मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों नोंथां जिथु एम्फौ लाथ थाया लोमजायो होननानै बुंबाय नोंथाङा बे लोमजानाय समाव एम्फौ लाथानि थाखाय मायबा मोनसे बाहायनाय जायो नामा जे एम्फौ लाथाया थाब लोमजानायनि हामथों बा थाब मोजां जाथों बेबायदि मायबा मोन से बाहायनाय जायो नामा नोंथां बेखौ एसे फोरमायना हागोन मुलै बायदिसिना माबा मोनसे बाहायनाय जायो नामा बे खोथाखौ बुं
औ बिब्दिथ' आङो दा नाथाय मुलि बाहायो जानो हागौ नाथाय आङो जोंनि न'खराव बिबदि मुलि बाहायनायखौ नुवाखै। नाथाय जेब्ला एम्फौ लाथाया लोमजागौ- लोमजायो अब्ला बेखौ जोङो एसे मोजां जायगायाव दोनो जाहाथे गुबु ओ बिनि हासुदै आरो खिफोराव जोङो दोना बेयाव दोनोबा बांद्राय एम्फौ लाथाया लथ्रा गोलै ला ङो बेनि थाखायनो जोङो साखोन सिखोनै बिनि खिफोरखौ गारनानै आरो जाखोन्दा बिलाइनि रोदाफोरखौ गारना जों गोदान गोदानै बिलाइ होनानै बेनि सायाव दोननाय जायो।
जानो हागौ -जानो हागौ बि लोमजानायनि राहाया बेनो जेबो मुलि होआ होननानै आंबो एसे खोनादों बेयाव जेबो मुलिनि बेबहार खामा होनना जानो हागौ बिनि राहाया बेनो बेखौ साखोन -सिखोन जायायाव दोननाय आरो नङा होनबा न